हेल' खोनादोना नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों आंबो
औ
औ दे दिनै जों मोनसे आयदाखौ लाना सावरायनोसै नामा नोंथां दिनैनि बे सावरायनायाव मोनसे आय दा लाना सावरायनोसै ना नोंथां औ खोनादों दा
औ खोनादों नोंथां
औ होनबा जों आबादनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां
औ औ आबादनि सायाव रायलायनो हायो नोंथां
औ ओ जोंहा नोंसिनि ओनसोलथिं दासान्दि बोथोर ए बा आबादनि बागै नोङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आंनि आंनिसिम
औ औ थारैनो आङो जोंनि ओनसोलावहाय बोथोर बोथोर होननानै बुंङो दा दैज्लां बोथोर नालाय मा मा आबाद मावो बेनि सोमोन्दै बुंसै दायरेकयै बोथोर होनना बुंङोबाथ' दैज्लां बोथोर नालाय औ बोथोरा बिदिनो सै हराव हानाय सानाव दुंनाय माब्लाबा सानाव सानावबो दसे हालाय दसे दुंलाय बिदिनो जागासिनो आरो दैज्लां बोथोर नालाय बेहाय दा जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय माने माइ आबाद जिहेथु दैज्लां बोथोर नालाय बयबो जोंना जोंनि हारिया आबादजोंनो थांनानै थानाय हारि होननानै जों बयबो मिथि मिथिखायो गोदो गोदायनिफ्रायनो दैज्लां बोथोर नालाय दा बयबो जिहेथु माइ आबादनि थाखायनो बयबो मुखुब जानानै थानायखौ जों नुनो मोनसै आरो मानो होनब्ला जोहा दैज्लां बोथोराव गासैबो माइ गायो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला जोंनि जोंनि जायगायावहाय गुबैयै आबाद माइ आबाद मावो होनबाथाय जोंना माइब्रा जोसा रनजित बाहादुर दाङागुरि बेफोर माइखौहाय आबाद मावनाय जायो आरो औ दा जोंनियावहाय माखासे फोरा गायहोलांबाय माखासेफोरा गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो लोगोसेनो जोंनि जों जोंनियावहाय दैनिबो एसेबां माने अभाब बा गोनां मा होनना बुंङो बेखौ गोनांथि जाहैया आरो माने नांगौसेबांनि दैखौ जों जोङो मोननो हायो जेरै जोङो अखानि दैखौल' जों नेनानै थाबाय थाया जोंनि जायगायावहाय दंग' एबा दैमानिफ्रायबो जों दैखौहाय मा होनो माइ गायग्रा आबादथिलियावहाय जोङो दिखोनानै माइ गाय आबादखौ मावनो हायो आरो
औ औ औ आरो नोंथां बेनि अनगायैबो नों आबादखौ माबायदि जोङो बर' सुबुंफोरा बोरै आबादखौ माबायदि खालामनानै जों मावलाङो बिनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायलांदों नोंथां
औ थारैनो आबादखौ जोङो माबायदि खालामनानै मावो होनना बुङोब्ला जोङो खोथिया फोजेननाय एबा खोथिया थिलि खोथिया थिलि एवजेननायनिफ्रायनो जागायनो नांगोन आरो नङा होमब्लानो
औ नोंथां औ
ओरैनो जोङो गिबियावनो आ आबाद मावनायनि गिबियावनो जों मा खालामो आबाद फोथारखौ जोङो सैसे सैसेहै एवनाय जायो बा बेखौ जों मा होनना बुङो खारायनाय बेफोरबायदि आरो खारायना लानाय जायो जायनि उनाव जोङो खोथिया थिलि जेसेबांखि माइ गायगोन माने बेखौ जेसेबां खोथिया नांगोन बेनि हिसाबाव मा होनो डबल से डबल नै बा दब्लाय थाम दब्लाय ब्रैसिमहालागै जोङो खोथिया थिलिखौ एवना लानाय जायो आरो।
औ औ नोंथां औ।
सैथाम सैसे एवनानै साननैसो दोननाय जायो हाखौ रुइहोननो थाखाय दै सोनानै बेनि उनावहाय जों आरो एवफिनो बिदिनो जोङो एवनानै बेखौ दोल दोल खालामना दोननाय जायो आरो। बिदिनो जोङो खोथियाखौ फोननो थाखाय। थाखाय जिहेथु जों जाय आबादखौ मावगोन। बे आबादनि बि बा जोलैखौहाय जोङो माइखौ मा होनो दै सोमना दोन होननाय जायो आरो।
औ
दैयाव जोङो बस्थायाव सोनानै जोङो दैयावहायान साननै बा सानसे हरसे एफोरबायदिाय सोमना दोननाय जायो आरो। जायखौ जोङो। बोखांना लाबोनानैहाय न'आवहाय हायावहाय फोराननानै एबा बस्थायावहाय जोङो दोननानैहाय बेखौ थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बे जोलैया थाबनो गाजा हरनो हायो। लोगोसेनो औ बेयो जुदि गाजा हरोब्लाथाय जोङो मा खालामो बेखौ खोथिया जिले एवखाना दोननायखौ आरो खेबसे स्राय एवबावनानै जायखौ फोमोननाय होनना बुङो जोङो बे फोमोननानै जों मा खालामो बेखौहाय खोथियाखौहाय फोहैनाय जायो आरो। औ खोथियाखौ फोनानै जोङो फ्राय बांद्राय एसेबांबो गोबाव नाङा जोंनो। खोथिया जौनो थाखाय जिबा नैजि साननि गेजेरावनो जों गायनो हानाय जायो माखासे बोरि हाफोरनि थाखाय। जेराव जोङो बेखौ जोङो। जिबा नैजि सानावनो फुनानै गायनो थाखाय रेडि खालामनो हायो आरो लोगोसेनो बे जाहैबाय खोथिया थिलिनि लोगोसे गायनो गोनां।
औ
बेखौ गायनो गोनांखौ मा खालामनाय जायो जोङो गायनो गोनांनि फारसे थांलायनोसै अब्ला आङो ना।
औ दे नोंथां औ
गोनांखौबो जों मा खालामनाय जायो बिदिनो जोङो गिबियाव खारायग्रोना लानाय जायो। खारायनायनि उनावहाय जोङो माखासे जायगायावहाय मा जायो जोंना दुब्लि फोथारा गुवार जायो नालाय माखासे जायगायाव जोंहा। दैनि गोनांथि जायो माने दैया माने हबेथिंबा गोजौ हबेथिंबा गाहाय जायो नालाय माबेबा खोन्दोसेयाव जोंना दै थायो माबेबा खोन्दासआव दै थाया बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो जायगायावनो दै मोननाय बायदिहाय आलि आलि बोना दोनग्रोनाय जायो
औ औ
हाबाफारिखौ जों मावनाय जायो बेनि उनाव जोङो मा एसे एसे बोना दोननानै बेनि उनाव जोङो खारायनायनि उनाव बेखौ सामार होनाय जायो आरो जिहेथु जोङो नैथि खेबनि थाखाय एवनाय जायो आथिखालावथ' मोसौजों एवनाय जाबांला फ्राय मोसौआ गैला होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा माखासे जायगायाव एवब्लाबो जोंनि जायगायाव माने आथिखालाव ट्रेटरानो सोलिगासिनो आरो जायखौ जोङो डिसजों फार्स्टआव खारायनाय समाव जों दिडिसजों होयो उनावहाय सामार होनाय टाइमनिफ्राय जोङो मा खालामो रटार होननायजों गेदेर ट्रेक्टरजों रटारजोंहाय होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जों आलि खौ मोजाङै बो बोनानै फोजोबो जायनि उनाव जोङो आरो सैसे एवगारबावो बेनि उनाव सैथाम सैथामनि उनावहाय जों बेखौ मा होनना बुंगोन बर' होनाय होननानै बुंनोसै बेनि उनाव जोङो फोमोननाय जिहेथु जों खोथियाबो जोंना जिबा नैजि साननि उनाव जिहेथु फुनो हानाय जाखायो नालाय गिबियाव जों खोथियाखौहाय फुनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव खोथियाखौ फुनानै जोङो जाय सानखालि गायगोन बै सानखालि जोङो आरो ट्रेक क्टर फिसाजोंहाय मा खालामनाय जायो सैसे सैसे एवबावनाय जायो आरो गायगोन गायगोन हाखौ जायखौ जोङो फोमोननाय होननानै बुंनाय जायो। लोगोसेनो बेयाव जोङो खोथियाखौहाय गायनाय जायो आरो बिदिनो माइखौहाय गायनाय जायो गाय औ
औ नोंथां थिग बेबायदि जोंनिथिंबो बिदिनो नों ज बायदि बुंलांदों बिदिनो सोलियो जोंनिथिंबो ओरै बुङोबा जोंनि थिंबो हाया बिदिनो दलहा बिदि दलहाखौ बुंगोन जों दैखौ जोंनिथिंबो मोनो ओर गिबियाव बुङोबा दानि जुगावथ' सोरबाबा जायगायाव दैखौनो मोननो नागिरला गोजौ गोजौ हा थायो औ ओमफ्राय दा आरो दै मोननाय बुङोबाथ' दानि सुबुंफोरा गावबा गाव दैमा बा बान्दो फिसा फिसा बानायनानै लायो बिदिनो गामि नाङै बा जा जा मानसिया सुबुङा माने जायहा जाया हा दं बिसोरो बिदिनो दैमा बानायना लानानै बिनिफ्रायनो दैबो लांनो हायो आबाद मावनो गोनां जायोबाथ' बिदि खालामखानांगौ बिदिनो दंग आराम साफा खालामना लानानै बिनिफ्रायनो दै लांनायखौ नुनो मोनो दा दैनि जोंनिथिंबो बेबायदि दैनि आंखालखौथ' नुनो मोननाय जाया आरो थिग बेबायदिनो बोथोराबो दा जोंनिथिं अखा बिदिनो अखाबो मोना मोना सम जाबानो अखा हाबाय थागासि नो दं आरो बिदिनो बुङोबा नों आंबो मोनसे स्टेप बानोसै माबा माइ गायनायथिं थांसै आंबो बुङोबा जोंनिथिंबो नों जा बायदि खोथा बुंलांदों माइ गायनाया जेरै ओ माइनि नाम गोबां दं जेरै रनजित माइ आयजं हायथा होनो आ रो माइब्रा जोसा बर'नि माइ गायनाय बेफोरनो आरो गोदान माइबो फैनायखौ नुनो मोनदों माखासे नामखौथ' आं मोनथिला मोनसे मोननै बुंनोसै आं माइनाव माइ बिदि बायदि बायदि रोखोमनि माइ गोदानबो फैनायखौ जों नुनो मोनदों बे खौबो दा जोंनिथिं गाय गासि सिनो दं बिदिनो थिक बेबायदिनो बुङो बाथ' जों गिबियाव जों माइ गायनो गोनांबाथ' जों नों जेरै बुंलांनो गिबियावनो हालेवखानांगौ नालाय खारायग्रोनांसिगोन खारायनांगौ जों गिबियाव गायनोबाथाय गोदो थ' ओरै ओ मोसौजों हालेवनानै गायोमोन ए दाथ' बिदिखौ नुनो मोनला ओफ्राय दा ओरै ट्रेक्ट रजों जोङो गिबियावनो फिननै फिनथाम फिननै फिननै एवग्रोना लानानै आरो गायनोसै समाव फिनसे एवना लानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो माइखौ जों बस्थ थायाव सोनानैथ' जों सोमखायो नों जेरै बुंदों बेबायदिनो जों हरसेखौ सोमना दोनो आरो बे हरसेनि सोमना दोननायनि उनाव बिदिनो बोखांनांगौ जायो बोखांनानै जों बा जों माबा एसे सानदुं सान्दुं नांनाय जायगायाव एसे सान्दुं नांनाय जायगायाव हायाव लखबनानैबा अबेबा जि बनानै लखबनानै दोननानैहाय जों थास' बिलाइबा बिदिनो थालिर बिलाइखौ खोबखायो खोबनांगौ जायो जाहाथे इयो रज'यो थिग बेबायदिनो आरो बुङोबा खौ गायनो थाखाय जों आरो फेनसेखौ एवबावनांसिगोन बे एवखांनायनि उनाव जों बे फोनाय जायो आलिथ' दानखानांगौ आलि दाननांसिगोन बेनि आलिखौबो फोनांसिगोन बेनि उनाव बेहाय फोनाय जायो बेनि उनाव आरो बुङोबा माइ गायनाय खौ थांनोसै आं माइ गायनायनि आयदाथिं थांनोसै आं एसे
औ
गिबियावनो जों माइ गायनोबाथ' बे खोथिया एवनाय गिबि एवनाय समावनो जों समाव बै सोरबा दै थानाय जायगायाव आरो डायरेक्ट गिबियावनो बेहायनो खारायगोरोना लानायखौ नुनो मोनखायो जों थिग बेबायदिनो गिबियाव खारायगोरनानै आरो जों नों जेरै बुंदों पन्द्र बिस पसिस दिननि गेजेराव जों खोथियाखौ फुना गायनो हायो। बै समाव जों आरो बे समावबो जों गिबियाव आलि इरिखौ दानना लाग्रोनानै जों आलिखौबो गिबियाव ट्रेक्टरजों एवोबाथ बायलांजोबो आलिया बे गेजेर गेजेरनि आलिया बे बेखौ जों बोना लानानै दै लाखिनो थाखायथ जों बेखौ जमा खालामनानै लानांगोन नालाय। गिबियाव जों आलि खोना आलि खोग्रोना लानांसिगोन बेनि उनाव बे आलि खोनायखौ एसे राहोनानै जों आलिखौ गिबियाव आराम दानना लाजोबो जाहाथे हाग्राया रजफिना बेनि उनाव जों आलियाव हा खोनाय जायो। हा खोनानै बिनि उनाव जों बे हा खोनायाव आरो गिबियाव आरो खनसे एवबाव खनसे लास्ट टाइम खोन खोनथाम एवो नालाय जोंनि गोबां सुबुंफोरखौ नुनाय बायदिबाथ खनथाम एवखायो बयहाबो।
औ औ थारैनो जोंनाव जोंनाव खनब्रै एवनायखौ जोङो नुनो मोनो। नोंथांमोनाव खनथाम हेवनाय जानांगौ औ
गुबुन गुबुन जायो। बेखौ आंबो मिथियो गुबुन गुबुन जायो खोमा बिदि उनाव जों एवना ला नानै थिग नों जेरै बुंलांदों बिदिनो माइखौ गायनांगौ जायो आरो नोंथां। जोंनि थिंबो नों जा बायदि बुंलांदों बेबाय दिनो जों गायनो थाखाय आरो खोथिया गायनो थाखाय। बा माइ फुनानै खोथियाखौ जोंबो खोथिया गायनो थाखायबो जों आरो माइ फुनो मानसि नांगौ जायो। बे माइनि थाखायबो जों रांखान्थि न्थियारि गोबां गोनांथि जायो बेवहायबो रां खान्थि होनांगौबो जायो जों औ बेनि उनाव जों बेखौ फुहोनांगोन। बो आरो जोङो बुङोबा माइ गायनायखौ बुङोबा जोङो माइ गायनो थाखाय बिगासे हायाव सानसेयाव साब्रै मानसिखौ नांगौ जायो। साब्रै नङा सा सा ओं साब्रै मानसिखौनो नांगौ जायो थिग बेबायदिनो दस बिगाबा हिसाबाव बेसेबां जायो नोंथां ओ साब्रै गरिबाथ‌ दस बिगायाव सल्लिस जन मानसिखौ नांगौ जायो खोमा जों नोंथां। बिगासे औ दस बिगा हा गायनोबा सानसेयाव सल्लिस जन मांसिखौ नांगौ जायो नोंथां। बिदिनो जों बे माइ सानसेयावनो गायनानैबो फोजोबनो हायो आरो। औ नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ दे नोंथां